हेल'
हेल'
औ औ खोनादों खोनादों
औ औ ओ नोंथाङा मा खालामदों दा?
आंथ' ओरैनो दंथ'यो दा।
औ बिदिबा जोङो ओ बायदिसिना बि खौरां जानाय-लोंनायनि बागै एसे सावरायनोसै। ना मा होनो नोंथां?
औ जायो जायो सावराय जायो।
औ
दा जोङो जानाय-लोंनाय होननानै बुङोब्ला औ
औ
ओ जोङो दा जानाय-लोंनाय होननानै बुङोब्ला ओ सुबुं माहारिया फारसेनिफ्राय जायो नङा होमबा नोंथां? दा थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारि औ जोंनि बर' हारियाव दा अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंनि हारिमुखौनो होननांसिगोन हारिमुआव गोग्लैनाय माखासे ओंख्रि दङ। दा बेफोरनि बागैनो नोंथांजों सावरायनो आरो जों माबोरै बेफोरखौ जाबोदों जेनेबा हमनानै ला जों मारै न'खर सोलिबोयोबा मा जानाय समाव बेफोरनि बागैनो रायलायनोसै। नङा होमबा नोंथां?
औ जायो।
औ औ दा गिबियावनो जोंनि बर' ओंख्रि होननानै बुङोबा अनला ओंख्रि नङासै नोंथां?
औ नंगौ।
औ दा थिग बेबायदिनो ओ जोङो अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो न'आव जायो आरो जेब्ला जों बर' माहारिया हाथासुनि होननाय मोनसे हाबा दङ। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
थिग औ बेबायदिनो बे हाथासुनियावहाय जोङो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो जिहेथुखि बिहामजो गोदान बे बिहामजो गोदा- ननि आखाइजों जोङो बे अनला ओंख्रिखौ आखायजों एरहोनानै जों बेवहाय जानाय जायो आरो थिग बेबायदिनो थिग बेबायदिनो आजिखालि गिदिर गिदिर हाबा हुखाफ्रावबो होनाय नुसै। बा फालांगियारि बिथिङाव नायनो थाङोबा जों दखानफ्रावबो जानायखौ नुसै।
हम
दा बेबायदिनो ओ अनलाखौ जोङो माबायदि सङो बिनि बागै रायज्लायगोन आरो थिग बेबायदिनो जोङो साम' मैगं साम'खौ साम' आरो सबाय। बेखौहाय जोङो मारै जायो बेफोरनि बागै आरो ओइ नै मा होनो नारजि अमा बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो ना मा होनो नोंथां
औ औ दा अब्ला आं फोरमायनांसिगौ नामा नोंथां
औ औ औ नोंथाङा फोरमायना होदो ओमफ्राय
औ दा जोंहाथ' नोंथाङा बुंबायनाा मा मा बुंदोंमोनलाय अनला ओंख्रै सबाय ओंख्रै आरो मामोन नारजि ओंख्रै औ दा जोङो गिबियावनो आं अनलाखौ बुंग्रोसै आंथ' एसेबां मानि संनायाव एक्स पार्ट नङा होमबाबो नुनाय हसै आङो फोरमायनसै आरो नारजि ओंख्रिखौ मारै मारै संनाय जायो माबा अनला ओंख्रिखौ ओ दा जोंहा औ जोंहा अनला ओंख्रिखौ होननानै बुंबा जोंहा गाहायै अनला ओंख्रिखौ जोङो बे दाउ बेदर बा जायखिजाया बेदरजोंबो संनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ जोंहा न'नि जा दाउ जायखौ जोङ न'नि दाउ होनना बुङो जेनेबा'नि दाउजोंनो बांसिन अनलाजों दाउ होनबाथाय जोंहा फेमास नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ औ बे बेबायदिनो जोंहा अनला संनो थाखाय गिबियाव जे बेदर दा बेदरखौ जों मोजाङै एव मोननाय बायदि एवना लाग्रोनाय जायो अ बेफोरबायदिनो एवखांनायनि उनावहाय जोंहा बेयाव मा होनो थावनायनि थाखाय जा जा बे जेनेबा मस्ला हारिनि जा होनाय जायो बेफोरखौ होनायनि उनाव बेदरा जेब्ला मोजाङै एवफ्राम जायो अब्ला बे एवफ्रामजाखांनायनि उनाव बेदर बेयावहाय दै होनाय जायो दै होनानै जेब्ला दैया मोजाङै गोदौवो बा गुदुं जायो अब्ला बेवहाय औ बे अनला माइरं जा जोंहा गिबियावनो मा अनला गुन्दैनि थाखाय माइरंखौ सोम-सोमहाबनानै दोननांगौ जायो दसे सम
दसे सम सोम सोमहाबनानै दोननायनि उनावहाय बेखौ मोजाङै जों देना लायो बेखौ देनाया जाहैबाय जोंहा खायफाखौ जों उवालावबो देनायखौ नुनो मोनो खायफाया जेनेबा नखराव जा ओ बे जोंहा बाथोन देनो बा बायदि मुवा बेसाद देनो बाहायनाय जायो थबसि बेखौबो बाहायनाय जायो बेबायदिनो सोरबा सोरबा बा बेफोरबायदिनो दिंखि औ आथिखालाव आरो मिक्सार दा मिक्सि मिक्स बे मिक्सार ना मा होन्ना बुङो ग्रिनडार ग्रिनडार बेयावबो बेयावबो गुन्दै खालामनायखौ नुयो बेबायदिनो गुन्दै खालामखांनानै बेयाव जेब्ला दैया मोजाङै गोदौवो अब्ला बेयाव ओ आथिखालाव खायसेखौ जोङो खुरै बा बायदि गोथौ बेसादफोराव बे अनला गुन्दैखौ लगायखानानै होनायखौबो नुयो नाथाय जोंनि दोरोङारि महरै संनाया जाहैबाय बे जोंहा ओ अनला गुन्दैखौ लासै लासै आखाइजों बे फ्रि फ्रियै ओरै बोरै मिलायनानै गारनानै होनाय बेखौ होनना बुंनाय जायो। ओ बे बेबायदि फ्रि फ्रि गारना होनो हा खोनायाखै नोंथां मा होनदों औ बे हेलौ
औ नोंथां
खोनायाखै नोंथां औ औ औ ओमफ्राय
बे अनला उरनाय अनला उरनाय होनो नामा नोंथां?
औ औ बेबायदिनो माबा मोनसे होनो नामा आंबो एसेबां
औ। औ औ।